औ औ दा खौरां मोजांथ' नोंथां नोंथांलाय माबोरै दङ?
मोजांथ' नोंथां।
दा आं नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आङो नोंथांजों एसे दसे सम माइ आबादनि सायाव रायजलायनो सानदों नोंथाङा सम होनो हागोन ना।
नंगौ नोंथां जों आङो रायज्लायनो हागोन नोंथां।
जाखि जाया आबादनि सायावनो दा नोंथाङा एसे जा मिथिगौ माइ एसे आबादनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना।
नंगौ नोंथां थारैनो औ दा जे दैज्लां बोथोर आबाद बुङोबा जोङो। गोबाङैनो दैज्लां बोथोराव आबाद मावनायखौ जोबोरैनो नुनो मोनो नोंथां। आरो जों आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो जोङो फोथारखौ ओ ट्रेक्टर नङा बा नांगोलजों एवना लानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ औ
आरो लोगोसे जों बुंनो थाङोबा बेवहाय जोङो गिबियावनो
औ
खोथिया फोना लानायखौ नुनो मोनो बै खोथिया फोनानै लानायाव जोङो गिबियाव बेयावनो खेबनै खेबथामसो जोङो एवनायनि उनाव हाखौ फोमोनना लायो। लायो। फोमोनना लानानै। जोङो ओइ। ओ-माइ सोमनानै दोननाय। खौ बेयाव। नै ओ-जोङो ओ- सारनानै होयो आरो नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव मा रोखोमनि मा खोथिया फोनाय नुयो नोंथां?
औ जोंनाबो बिदिनो औ औ। जोंनिखौबो बिदिनो जोङो गिबियावनो ओ-दब्लायसे बा दब्लायनै जोङो एवना लाग्रोयो। एवनानै ग्रोब बिदिनो औ बस्थायाव। जोंङो फाथो बस्थायाव। बस्थाफोराव जोङो माइ जोलैखौ सोमग्रोयो जों माइ जोलैखौ जोङो बायनानैबो लाबोनो हायो जेरै दाना आथिखालाव बे दखानफोरावबो जोङो पेकेट जोङो माइ जोलै मोनो। बेखौ जोङो बायना लाबोनो हायो। औ बिनिफ्राय। जोंङो बे। थानाय माइ जोलैखौबो जोङो। सोमनो हायो बेखौ सोमनानै जोङो बोखांना। बोखांना लाबोनानै जोङो आरामसे हायाव दोनो हायाव दोननानै ओ-बेखौ ओरै हाजो बायदि खालामनानै बेयाव जोङो ओ- थास' बिलाइबा माबा मोनसे। बिलाइजों जोङो बस्थाफोरजोंबो जोङो खोबनानै दोनो आरो। गिसि बुस्थुजों औ ओमफ्राय जेब्ला गा- औ। जेब्ला गाजा बेरो जों बेखौ बेखौ खोथियाखौ जोङो सारनानै फोनानै होयो आरो औ।
नोंथांनि जायगायाव मा रोखोमनि? हालेवनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ नुनो मोनो ना? ओरैनो जोङो। गोदोनि बायदि नांगोलजों हालेवनायखौ। बेखौ नुनो मोनो नोंथां?
आं उ जोंनि जोंनिखैजाया जोंनि ओनसोलाव आङो नांगोल जनावखौ जोङो नुयो नुवा नङा नुयो गोबावजों ओरै जोंनि जों गामियाव नुवाब्लाबो गामि खाथिफोरनि जोंनि ओनसोलनि गामि खाथिफोराव जोङो नुयो आरो गोबाव जों नुयो। मोसौजों एवनायखौ थेवबो दा जों ओ-गोबां खमायबाय मोसौजों एवनाया। दाथ' औ दा जोङो। ट्रेक्टर हेन्द ट्रेक्टर ट्रेक्टर गिदिर बेफोरबायदि जाजोब्बाय मानो होनब्ला जोंना मोसौजों एवोब्लाथाय गोबां सम। सम नांगौ जायो नालाय। दा जोंना ट्रेक्टरजों एवब्ला। खम समनि गेजेरावनो जोंना बेखौ एवनानै फोजोबनो हायो बेनि थाखायनो दाना ट्रेक्टरजों एवग्रा जाबाय आरो।
नंगौ नोंथां जोंनि जायगायावबो माने गोबाङैनो ओ- ट्रेक बेक्टर गिदोरजों एवनायखौ नुनो मोनो। ट्रेक्ट'रिस। फिसाजो एवनायखौबो जोङो जोबोद खम नुनो मोनो नों।
औ -औ- औ-। मा मानो होनोब्ला जोंना गिबियाव जोङो ट्रेक्टर गिदिरजों एवग्रोयो पास बिगा दस बिगा हाखौ जोङो ट्रेक्टर गिदिरजों एवग्रोयो बेनि उनाव जेब्ला आलि खोखांनानै खथा खथा फिसा गायनो लागा सम जायो अब्लासो जोङो हेन ट्रे। क्टरजोंनो एवनो गोनां जायो।
नंगौ नोंथां। ओ नोंथांनि ओनसोलाव ओ नोंथाङा बुंनो हागोन। हागोन ना। मा मा रोखोमनि। ओ माइ आबाद मावनाय जायो।
ओ जोंनिखिथ' जोंना जोंहा जोंनि ओनसोलाव जोंना माइब्रा थायो जोसा थायो। ओमफ्राय रन्जित बाहादुर बेफोर माइखौनो बांसिन गायो आरो ओ माइब्राजों जोसाखौ जोंना खम गायो। मानो होनब्ला जों बेखौ औ। ओंखाम गोरै जानो थाखाय जों गायो माइब्राखौ जोङो फिथा। बायदिसिना जानो थाखाय जोङो गायो जोंथ' बेफोर माइखौ जाबाय थानो हाया खिन्थु जों बोथोराव बे फोरबोफोरखौ फालिनो थाखाय आरो बे माइआ एसे दाम दं नालाय जों बेखौ गायनाय जायो आरो।
औ नोंथां जोंनि जायगायावबो रनजित माइखौ जोब। ओरैनो गायनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ।
जानो मोजां जायो नों। थां रनजित माइआ। आरो नोंथाङा। बुंनाय बायदिनो माइब्रा। जोसा बेखौबो। मावनायखौ नुनो मोनो नोंथाङ।
नोंथांनि ओनसोलाव ओ माइ गायनाय। नङा होनबा बे माइ गायनायाव हौवासाफोरखौ गायनाय नुनो मोनो ना हिन्जावसाफोरखौ गायनाय खौ नुनो मोनो।
औ बेखौथ जोंना बांसिनानो हिनजावफोरानो गायो जोंना हाजिरा होनानै गायो जोंनि ओनसोलफोराव ओमफ्राय अबेबा-अबेबा जोङो जाय गोसो जायो। हौवाफोराबो गायनो हायो ओमफ्राय हाल जांख्राफोर जायोब्ला सोरबा आलासिफोरखौ फैयोब्ला हौवाफोराबो गायनो हायो इन्टारेस्टआव। खिन्थु बांसिनानो हिनजावफोरानो गायो औ।
जोंनि ओनसोलाव ओइ आ हालेवनाय जि फोथाराव फा गिबियावनो हालेवो बेखौ जोङो ओ खारायनाय होनना बुंङो नोंथां।
औ औ औ गिबि एवनायखौ
औ।
औ खारायनाय बिनि उनाव सेकेना सामार होनाय। औ खारायनाय। सामार होनाय बेनि उनाव फोमोननाय। औ औ औ औ। जोंनिथिंबो बेनो बिदिनो होनो एखे।
औ नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलाव दासान्दि जोङो माइ गायनाय बुङोबाथ' दानिया ओ गोदान गोदान टेक्नलजि फैबाय नालाय। स टेक्नलजि जिफोरखौबो जोङो गोबाङैनो बा बाहायनाय नुनो मोनो नोंथां। नोंथांनि ओनसोलाव नुयो नामा बेफ?
टेक्न टेक्नलजि माने माबायदि टेक्नलजिनि हेलौ
नोंथां बुंनो थाङोबा जों जोंनियाव माइखौ जोङो गायनो थाखाय दानिया जेरै टेक टरजों जों हालेवो नङा होन होनबा नोंथां बैबायदिनो माने जोङो ओ ट्रेक्टर रखम जोंनिया ओ औ गायग्रा नों
बिदिथ' जोंनि ओनसोलाव बिदि लाबोथ'वाखै।
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव औ जायगायाव नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंसोरनिख एसे गेदेर गेदेर फार्म दं खोमा? औ गिदिर गिदिर फारामावसो बिदिखौ लाबोनाय जायो।
नंगौ नोंथां ओ जोंनियाव ओ नायनो थांबाय एबा नुयो आरो नोंथां माने जोंनि आलि होनाय बेफोरखौ खदाल जों जोङो गोबाङैनो ओ खदालखौ गोबां
औ औ औ जोंनावबो बेनो औ। ओमफ्राय माइ हानाय माइ हानायनि बेलायाव,
औ दा माइ हानायनि बेलायाव रायज्लायनो बुंनो था थांबा नोंथां जोंनिया गोबांखौनो माने जोङो खासिदो हानायखौ नुनो मोनो नोंथां हा रं दाथ' जोंनिया ट्रेक्टर बैफोरदोबो जोङो ट्रेक्टर औ मेसिन माइ हाग्रा मेसिन बुङो बेखौबो जोङो बाहायनाय
औ औ
नोंथांनि ओनसोलावबो बेबायदि माबाफोर बा
औ जोंनिथिंबो बेनो ओ खासियानो गाहाय खासिजोंनो हायो खामलाफोर हाजिरा मावो बेनिफ्राय मेसिनजों मेसिनखौबो साइनाससो लाबोदोंमोन नाथाय मेचिनजों हायोब्ला माइआ एसे दोंफा दोंनै फिथाइफ्रा थालाङो होननाय खाय जों जोंनिखि एसे दा खम जाना दंथ'यो लाबोथ'थाराखै। दा खासिजों नो हायो आरो।
नंगौ नोंथां नोङो जोंनि ओनसोलाव अह बुंनो थाङोब्ला दा जि दै दैनि ना दैनिया राहार फाहार जोंनो नांगौ जायो फो फोथाराव बेफोरखौ ज दंग फिसा एबा नाला फिसा बानायनानै लाबोनायखौ नुनो मोनो नों
औ औ औ।
नोंथांनि ओनसोलाव माबाय सा बे दैनि लाहार फाहार खालामनायखौ
औ जोंनि-जोंनिखिबो ओ दंग‌मोनसे दंङ जों बेखौ आबाद मावनाय बैसागोनि एसे अखा हा-हाबा हाहांबानो जों बेखौ दैखौ साफा खामनानै जालाय-जालायनानै लाखायो मानो होनब्ला बिदि दंग‌ खाथियाव थायोब्ला माइ गायनो जोबोर मोजां जायो मानो होनब्ला मोनसे अबेबा टाइमाव अखा गैयाब्ला खोथिया फोनोबो बिराद उसुबिदा जायो।
नंगौ नोंथां।
दा जोंनाव दं नालाय जोंङो बेखौ लंङा बाननानै जोंनि माइ आबाद थिलियाव आबाद थिलिसिम दैखौ लांङो आरो।
नंगौ नोंथां बोथोरजों जों नायनो थांङोबा दासान्दि जोंनियाव ओ दैनि जि राहा बेफोर खौ जोंङो दै अखा हानाय खौ जोबोद खम नुनो मोनो नोंथां दा बेनि खायनो जोंङो आबाद फोथाराव गोबांङैनो जोंङो ओइ दै ओंखारग्रा
औ।
खारग्रा जोंनिया बुंनो थांङोबा बे
औ बै मेसि औ औ
औ मि चिन माने दंखल रखम बेखौ जोंङो गायना लानायखौ नुनो मोनो नोंथां नोंथांनि सोलाव बेबायदि बिदि गायनायखौ नुदों नामा नों?
जोंनिखैबो लाबोनाय नुदों आंङो बै सो जोंनि सोन जोंनि एसे सोनाबथिंजाय बिथिंजाय बे सलारा सलार सिस्टेमनि
औ नंगौ नोंथां सलारजो लोगोसे जोंङो कारेन्टदोबो बेखौ बाहायनाय नुयो नोंथां
दा बेनि उनाव माबा ओ बे माइ-माइ मारा होनायनि सोमोन्दै एसे खिथानो हागोन नामा माइखौ माबोरै?
औ नोंथां बुंनो थाङोबाथ जोंङो माइखौ जों हाखांनायनि उनाव जों बेखौ नानांगौ नङा होमबा नों बे नानायाव जोङो गोब बाङैनो मोखौखौबो बाहायनाय नुनो नो मोनो लोगोसे जोङो ट्रेक टरखौ बौबा बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
बेनि उनाव मेचिन।
अ मिस चिन मेचिनखौ नुनो मोनो दे बिदिब्ला नों औ नोंथां।
दाथ' दाथ' जोंना मोसौजों बारा नाला खम जाबाय। दाना बांसिनानो बांसिनानो ट्रेक्टरदो नङाब्ला बे मिसिनजोंनो नायो आरो ना। नोंथां औ औ। थाब थाब जानायनि औ।
नंगौ नोंथां।
बिदिब्लालाय जोंना समा जाबाय नोंथां। औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे।